हेलौ औ।
ओ नोंथाङा आंनि माथोखौ मोजाङै खोनादोंना?
औ खोनादों। आं ओरैनो दंथ'यो।
ओंखाम जाखांबाय नोंथां?
औ जाखांथ'बाय।
अ।
औ।
होमबा आं नोंथांजों ओ मोनसे आयदानि बागैसो सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन।
उम सावराय जागोन।
अ जेरै आं नोंथांजों औवानि बागै सो सावरायनो सानदोंमोन। औ जेरै होमबा नोंथाङा औवा होनबानो मिथिखायो दा नोंथां?
औ मिथियो।
होमबा नोंथाङा औवानि बागै एसे सावरायना होनो हागोन ना आंनो?
सावरायनो हायो।
औ।
सोंजागोन मा सोंनो।
औ होमबा नोंथाङा बुंना माने खिथाना होनो हागोन ना आंनो जेनेबा औवाजों जों मा मा बानायनो हायो?
औ। औवाजों जोङो गोबां रोखोमनि आगजु आइजें बानायनो हायो। जेरै मैगं खादानिफ्राय गोबोरखि खादा बेफोरनिबो खालामनो हायो आरो जोङो गिसिबबो बानायनो हायो जेखाइ, खबा इ बेफोरबायदि बानायो।
औ।
आरो न'खराव बेरा दुमनाय बेयावबो खामानि होयो औवाया।
औ।
जोंनिया मेन जाहैबाय न' लुनाय न'फोरावबो औवाजों लुयो। औवाजों न' लुनानै हा जों लिरनाय जायो बेनिफ्राय बेयाव बे न'आव मानसिया थानो हायो बेफोरबायदि।
औ।
आरो खोथिया फुनायाव थेवोल औवाखौ बाहायनाय जायो। खोथिया खानो थाखाय।
औ नोंथां।
औ आरो औवानिफ्रायथ' आरो बहिबो दिहुननाय जायो बिजाब बहि बेफोरबायदि।
उम
औ। आरो
होमबा आं थांनो बसो फोरमायना होनोसै आंनि आं मा जि मिथिगौ। जेरै औ जेरै जों औवा हबाथो जोङो ओ बयनिबो माने बयनिबो न'खरनि किटनाव। बारियाव जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ।
जेरै जों औवा होनबाथाय जोंहा औवाया माने मोनसेल' माने रोखोमनि नङा। जोंहा बेराद बेलेग बेलेग औवा दं जेरै जोंहा औवा बुर खा औवा जेनेबा औवा थेरे बि फोरनि दं आरो जेरै जोङो माने नोंथां बुंनाय बायदि जों औवाखौ बेलेग बेलेग आयदायाव बाहायनाय जायो बा खामानियाव बाहायनाय जायो। नङा होमबा जेरै जोङो औवाजों जोङो मेरला रोखोमनि माने ओ जेरै जोंहा दा दैज्लां नङा होमबा नोंथां स' जोंहा दा दैज्लाङाव अ जोङो बांसिनानो खोथिया फैयो नङा होमबा माइ गायनायनि सिगां होमबा जों दा बे खेथिया फोनायनि सि फोनाय फोखांनानै जोङो बेखौ मोसौ बा बोरमानिफ्राय जोथोन लानानै बेनि थाखाय जों बेयाव बेरा होनाय जायो औवानि औवाजोंनो माने आरो लोगोसे जोङो जिहेत खुथिया माने माइ गायगोन होनबाना जों बे खुथियाखौ ओ रोगानो थाखाय जोङो माने औवाखौनो बाहायनाय जायो आरो जिथिया जोङो माने मै थारमाने माने फोमोननोबा एबा दुब्लिखौ जों फोमोननो थाखाय जोङो ओ मैनि मैनि माने मैजोंनो जों फोमोननाय जायो। आरो लोगोसे जों जुदिया हालेवो होमबा जों बे थेंगलखौ बा नांगोलखौ जोङो ओ औवाजोंनो बानायनाय जायो।
उ
जोङो माने बुंनो थाङोबा जोङो जेनेबा औवाजों जोङो जोंनि न' आवगोल' जोङो जेनेबा जों न'फोरखौ बांसिनानो औवानि हानि नुयोमोन आजिखालि जोंहा माने बिल्डिंफोर जाबाय बांसिनानो। खिन्थु जोङो। बे बिल्डिं बानायनो थाखायबो जोङो औवाखौनो जों हेफाजाब लायो बाहबा जोङो जांख्ला बायदि बानायनो थाखाय बे जों। औवाजोंनो माने औवाजोंनो जांफा बानायो आरो बिल्डिंखौ नुनो थाखाय।
अ
आरो लोगोसे जोङो औवाजों मेरला माने जेरै दा जोंहा दैज्लां नालाय जों दैज्लाङावथ' बांसिन ना गुर नानै जायो नङा होमबा नोंथां। जेरै जोङो ना गुरनो थाखाय जों जेखाइ खबाय आरो सेन बेफोरदि बानायनो। नि थाखाय जों बे माने औवाखौनो जोङो बाहायनाय जायो। आरो लोगोसे जोङो जेनेबा ओ सामफ्रामबो जों ओंखाम जानो ओंखाम जानो थाखाय। जोङो ओंखामखौ बा माइरंखौ सालिनो थाखाय जों दाला सान्द्रिनि बाहायनाय जायो जेरै जोङो माइरं जावनो बायबा माइ जावनो आरो लोगोसे जों सानथ्रिखौ जोङो माने माइ गाबफोर जारिनि थाखाय बा माने माइरंखौ जोङो सालि ओ ओ सालिनो थाखाय माइ माइगाब मोनि-मोनजायैनि थाखाय बेनि थाखाय जोङो दाला सानदि बेखौ बायनाय जायो बेखौबो जों औवाजोंनो माने बानायनाय जायो आरो
औ
आरो आं खौ बुंनो थाङोबा जेरै जोंङो औवाखौ ओ माने जोंहा माने मेगंफोरा बांसिनानो ओ मा खायफा खायफा माबा बुंबा माने इदि मानलानाय जायो नङा होमबा नोंथां। बा जोंहा माने बिसाङावसो थायो जेरै जोंहा ओ पानि लाव लाव बेफोरो बा फथलफोरा केेरेलाफोरा जोंहा माने इदिनो बांसिनानो ओरै औवाजोंसो जों होनानै बेफोरखौ मालानाय हो खालामना दोनो नालाय आरो जोङो लोगोसे जोङो गोजौआव थानाय बुस्थु जेरै जों गय फाथैफोरखौबो जोङो दान्दाजों बा जोङो बे दान्दाखौनो जोङो ओ औवाजोंसो बानायनाय जायो आरो लोगोसे जों जे जिया ओ जि लामनो जि लामनो थाखायबो जोङो दान्दानिसो माने औवाजों बानायनाय दान्दानिखौसो जोङो हेफाजाब लायो। आरो लोगोसे जोङो माने आवगोलो जों नायनो थाङोबा जोङो बिसनाफोरखौबो जोङो औवाजोंसो बानायनाय जायोमोन। आरो माने जोंहा दाराफोरखौबो माने जोङो बिसनाजोंसो बनाय माने ओरै ओ औवाजोंसो बनायोमोन । आरो जोङो बुंनो थाङोबा जेरै जोङो देलेनायफोर थियारफोराबो जों बांसिनानो औवाजोंसो हेबनाय जायोमोन। आरो जेरै जों सानफ्रामबो जों सिला सिबनो थाखाय जों हासिबखौबो जों औवाजोंसो बानायनाय जायो औवाखौ जों फिसा फिसा ओ माने एसे माबा हा खामना लानानै जेरै गनसि बायदि खामना लानानै जों बेखौबो हा ओ हासिब बायदि बाहायनो
माने गासिबो औवाखौनो जोङो मोनसे बेसादखौ जों बानायनो हाया जों हासिबखौ जोङो मा औवाजों बानायो बेखौ नोंथाङा मिथिगौ ना?
आं बेखौ मिथिया नोंथां, नोंथाङा मिथिबा
औ जोङो हासिबखौ जोङो औवा गुबैजों बानायनाय जायो, बुरखा औवाजो जों जों बानायनो हाया बुरखा औवाया माने बिराद गिदिर जायो बेयो माने खुन्थियानि थाखाय सोलियो । एनिफाय जोङो हासिब, बेफोर जेखाइ खबाइ हेबनायफोरखौ जोङो औवा गुबैजोंसो हेबनाय जायो।
औ नोंथां ।
औ ।
आरो जेरै आं बुंगासिनोमोन जोङो बिबार बिबारफोरबो गायबाबो जोङो बिबारफोरखौ जोथोन लानो थाखाय जोङो बेरा होनानै दोननो हायो औवाजोंनो ।
ओ ।
आरो ओ आरो जेरै औवाजों ओ जोंहाथ' बयनिबो न'खराव मोसौ दाउ हांसो बा अमा दं नङा होम्बा नोंथां ओ बेफोरनिबो थानायनि थाखाय जोङो बेफोरो माने न' बानायना दोननाय औवाजोंनो लुनानै आरो लोगोसे जोङो मोसौफोरनि बा अमाफोरनि बा बोरमाफोरनि खुन्थि खालामनो थाखायबो बे खु खुन्थिखौ जोङो माने औवाजोंनो बानायनाय जायो। आरो ओ जेनेबा जों औवाजों मेरला माने रोखोमनि माने जेनेबा जों बहि, निउस पेपार बे बेफोरदि माने बानायनो हायो आरो आरो जेरै जोङो औवाजों मोनसे जों मेगं मोनो औवा मेवाइखौ नोंथाङा मिनथिखायो खोमा?
मिथिया ।
औ जेरै जों औवा मेवाइजों मेरला ओंख्रि जानो हायो। होमबा नोंथाङा जोङो औवा मेवा फोरमायना होनो हागोन ना?
सोंथिखौ मोजाङै खोनायाखै।
माने नोंथाङा औवा मेवाइजों जेरै जोङो मेरला ओंख्रि जाजायो नङा होमबा नोंथां?
औ।
औ मोनथांआ ऐसो माने मा मा मिथिगौ बेखौ खिन्थानो हागोन ना?
औवा मेवाइजोंथ' जोंथ' बांसिनानो अनलासो जायो।
औ।
खायसे औवा मेवाइ गोजा ओरैनो फाजााबो जानो हायो बेदरफोरजों खिन्थु आं बांसिन बांसिन अनलाजोंसो सङो आरो ना, नोंथांमोनथिं माबायदि जायो एसे फोरमायनो हाजागोन।
ओ खनसेथिनानै नोंथां माने आं बारा मोजां खोनायाखै ।
अ माने जोंनि जोंनिथिंजाय आं जेसेबां मिथियो माने जोङो अनलाजोंसो संनाय जायो आरोना । अनला आरो दाउ बेफोरबायदि खायसे अनला अमा आरो औवा मेवाइ बिदिबो संओ खिन्थु एसेबां आं मा मा जों जायो माने मेवाइ खो बद्राय मिथिया नोंथाङा एसे फोरमाय जागोन मिथिबा?
औ जे नोंथां बुंनाय बायदि जोंनिफ्रायबो अनलाजों आरो दाउजों बांसिननानै जायो आरो।
औ आरो आसार औवा मेवाइनि आसार जे बानायो आं बेनि बागैबो आइदि दिमा गैया नोंथाङा बुंनो हागोन मिथियोबा एसे।
औ नोंथां जेरै जोङो औमा माबाखौ जोङो ओरैनो माने हारसिंनो जों जारिजोंबो खारै रुनानै जानो हायो आरो। जारि खारै आरो अमा माने औवा मेवाय आरो लोगोसे नोंथाङा जि आयदानि माने जेरै औवा मेवाइ आसारखौ जों माबायदि बानाय बेखौ सोंदों ना। होमबा आं बिनि बागै नोंथांनो एसे फोरमायना होनोसै सुंद'यैनो।
अ
औवा मेवाइ आसार बानायनो थाखाय जों फार्स्टआवनो गिबियावनो जों औवा माबाखौ लाग्रोनांगोन माने हा माने औवानि मफ्राय दानानै ला लाबोग्र नांगोन आरोना।
गोरा
नोंथांनिया मोजाङै खोनाफैाखै आं नेट गैया नामा? हेलौ आं जेबबो खोनायाखै नेटनि प्रब्लेम जादों।
ऐ